हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा नोंथां
आंथ दायो जेबो खामानि मावाखैमोन नोंथां ओरैनोनो दंमोन
अ दे बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आङो रायज्लायजागोन नामा नोंथां
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि ना हमनायनि बागै रायज्लायनोसै नामा
औ रायज्लायजागोन
औ बर'फोरा ना हमनायनि बागै नोंथाङा नोंसिनिथिं माबायदि जायो बेनि बागै एसे ओ फोरमायलांनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बर'फोरा ना हमनाय होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मैहुर खालामनानै जाबोग्रा मोनसे हारि बेखौ जोङो बयबो मोनथिखायो बर' फोरा मैहुर खालामनानै जाग्रा हारि बर'फोरा बेनिनो मोनसे गेजेराव ना हमनायाबो गोग्लैयो ना हमनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा ओ ओ गोबां आदबै नाखौ खौ हमो ओ जेरै ना सारो आरो जेखाइजों गुरनानै हमो आरो सेन सानानै ना हमो आरो। ओ फल'जोंबो ना हमो आरो ओ बोरसिजोंबो ना हमनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो गोबां दङ ना हमनानै। ओ हमग्रा आइजेंफोरा बेफोरबायदि आदबै नाफोरखौ हमो बर'फोरा नाखौ हमनो थाखाय बा ना लायनो थाखाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे बे हुदाया दं दे बर'फोरा ओ हारसिङै बांसिनानो नाफोरखौ ओ हमहैयाबा। लाया बा गुरनानै लाया गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे ओ सावगारिखौ नुनो मोनो जे बर'फोरा ओ खामानि मावनाय दांनायफोराव जेरै ज' ज'यै मावो दाङो बेफोरबायदिनो। मैहुर खालामनाय ब्रा बा ना हमनायफोराव बर'फोरा ज' ज'यै ना लायनाय ओ ना हमहैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बर'फोरा ओ बिलोफोराव बा दैमा दैसाफोर दंग'फोराव थांनानै नाफोरखौ हमहैयो बेफोर नाफोरखौ हमनायाव बर' आइजोफोरखौ बो नुयो आरो हौवाफोरखौबो ना हमनो थांनायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ ना हमनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा। आइजोफोरा बांसिनानो ओ जेखाइ खबबाय लानानै ना गुरनानै हमना लायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो। बर' आइजोफोरा ओ ना गुरनाय समाव जेब्लाबो हारसिङै बांद्राय थांनानै ना गुरहैनायखौ नुनो मोना। बिसोरो गामियावनो थानाय हिसाबै गामिनि आइजोफोरजों ज' ज' लोगो लाज्लायनानै जमा जमायै। ना गुरहैनानै ना लायनाय साम' खांख्राइ ओ बायदिसिना नाफोरखौ हमना लाबोनायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि मोनसे सावगारिखौ नुनो मोनो जे बर' आइजोफोरा ज' ज'यै ना गुरहैयो। एबा ना लायो बा हौवाफोराबो बेफोरबायदिनो जेब्ला ना हमहैयो हौवाफोरनि ना हमहैनाय होनोब्ला। हौवाफोरा बांसिनानो सेन सानानै ना हमो। बेफोरखौ गामिनिनो दंग' दंलाफोराव ना सेन सायो। नङाब्ला बिसोरो बोरसिजोंबो बोनो बोरसिजोंबो बोननानै लाबोयो आरो जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला बांसिनै ना हमनायखौ नुनो मोनो बे ना हमनाय समाव माइ रुवाफोरावहाय खाखि हेबनानै खखा जों हौवाफोरा बे खाखिफोरखौ ओ माइ रुवानि बोहैलांनाय गरखायाव सानानै ना हमनायखौबो नुनो मोनो बेबो बर'फोरनि ना हमनायनि मोनसे आदब बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों दायो नाथाय आथिखालाव बांद्राय नुनो मोनलिया ओ नोङो बर'फोरनि ना हमनायाव मा मा आइजें बाहायो बर'फोरा ना हमनो था खाय मा मा ओ मुवा बेसाद बाहायो बेफोर मुवा बेसादखौ बर'फोरा गाव सोरनो ओ माजों बानायो नामा आरो बानायोब्ला माजों बानायो आरो नोंसोरनिथिं बेफोरो ओ हेबनाय बा दिहुननाय मोनसे उम ओ सावगारिया दंना गैलिया मोनसे बे हुदाया दंना गैलिया नोंसोरनि दिं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बर'फोरनि ना हमनाय आइजें आयला होननानै बुङोबा ओ दायोथ' बांसिनानो नुनो थांलिया एसे खमायनो हमबाय ओ थेवब्लाबो गोदो गोदाय जोङो माबायदि हमबोयोमोन एबा मा मा आगजुजों जोङो नाखौ हमोमोन बेफोरनि बागै आङो एसे फोरमायलांनो सानो ओ बेफोरनो जाय बाय जोंनियाहाय जेखाइ जोङो जेखाइ बांसिनानो हिनजावफोरा जेखाइ लानानै आरो खबायाइ जेखाइ खबाइ जेखाइ नायैबाथ' जोंना खबाइआ गोनांथि ना लानो थाखाय खबाइ बे जेखाइ खबाइ आरो सेन खाखि जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आरो ओ बेनिफ्रायबो हाथाइनिफ्राय जोङो बायनानै मोननाय ओ लाङि आरोहाय आस्रा जे बेफोरखौ बे आस्रा जेखौहाय जोङो ओ गावबा गाव न'आवहाय जोङो फुख्रिफोर थाबाय बायोब्लाहा बेफोरखौ आस्राजों जोङो सारनानै बे नाखौ हमनाय नुनो मोनो आरो बे लाङिखौहाय जोङो फोथार फोरबायदियावहाय दै जायोब्ला दैज्लांनि दिनावहाय ओ लाङिखौ सानानै बे नाफोरखौ हमनाय बेफोराव बेफोरबायदि हमनाय नुनो मोन्दों आरो खि बिनि अनगायैबो जोङो बे जेखाइ खबाइ आरो सेनफोर खौ जोङो माजों बानायो। बेनो जाहैबाय जोङो बे जेखाइ खबाइ सेनफोरखौहाय जोङो ओ औवाजों बानायनाय नुयो औवाजों जों गावनो गाव बर' हौवाफोराहाय बे जेखाइखौहाय ओ हेबो हेबनानैहाय बेवहाय ओ बेफोरबायदिनो ओ सेनखौबो आरो खबबायखौबो जोङो औवाजों हेबनाय नुनो मोनो आरोखि सेनखौ जोङो ओ फिसा फिसा गनसा बायदि ओ सैना लानानैहा बेखौ सेननि महर होयो आरोखि बेखौहाय ओ खाथि सैना लानानै फिसा फिसा सैनानै बेखौहाय गोलाव गोलाव एसे बबेबा गिदिर बबेबा फिसा बेफोरबायदि ओ मोनसे ना हाबनानै मोनसेथिं माने कफा आरि होनानै बेफोरबायदि मोनसे दिजाइन बानायो आरो महर होयो सेननि बेफोरबायदिनो खबायखौबो जानजि गोनां ओ ओ खिथुथिंजायहाय एसे गिदिर खालामनानै गोदोनायावहाय एसे सेकथे खालामनानै बेफोरबायदि औवाजों मोनसे ओ महर होनायखौ नुयो आरोखि बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो जेखाइखौ जों माबायदि हेबो ओ जेखायाबो बेफोरबायदिनो हेबनानैहाय जेखाइनि खिथु होनानैहाय ओ ओ मा होनो सिगांथिंजाय हालाला खालामनानै ओ ना हाबगोन खिजायहाय हाला हाला खालामनानै खिथुथिंजाय होथेना होनाय जायो खिथु ना मा होनो बेफोरखौ आङो बेफोरनि नामफोरखौ बारा एसां मोजां मिथिया ओ थेवब्लाबो आरोहाय बे आखाइ हमग्राखौहाय जोङो ओ गिदिर औवा भारा खुन्दि नामा बे औ औ बेखौहाय मा होनानैहाय बेखौ दिरुंजों खाथाबनानै मोजां ओ हाथाइनिफ्राय मोननाय बे प्लास्टिकनि दिरुं फिसा फिसा बेफोरजोंहाय मोजाङै माने जरा होनानै जरा होयै होयै खानाय जायो आरोखि बेफोरबायदिनो जोङो बे जेखाइ खबाइ हेबनायखौ नुनो मोनो आरोखि दाबो बर'फोरनि न'खर न'खर गोदोथ' गासिनिबो नखर फोरावनो गावबा गाव गावबा गाव ओ हेबनानै लायोमोन बा नुयोमोन ओ गावबागाव गावबागाव न'खरफोरावनो आरो दानि जुगाव नाथाय न'खरफोराव बांसिनानो गावबा गाव गावबा गाव नुनो मोनलिया खौ हाथाय बाजारफोराव बायनानैसो लाबोनायखौ नुयो आरोखि बेनि अनगायैबो जोङो ना होननानै बुङोब्ला हाग्रानि ना आरो फिसिनाय ना बेफोरबायदि थायो नङा होमबा नोंथां जोंहा फिसिनाय ना होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोराहाय फुख्रियावहाय बांसिनानो जोङो हाग्रानि नाफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो ना बे फिसाफोरखौहाय जेरै जोंना ना फिथिख्रिनो नास्रायनो ना गोरि ना मा होनो बेफोरबायदि ना सिंगि मागुर ओ बायदि बालाबोथिया बेफोरबायदि मोन ना मोनसो होयो आरो गोबांनो ओ जोङो बे फल' नामा होनो बेफोरजोंबो हमनायखौ नुयो आरोखि जोङो आरो गोदो गोदाय ओ ना हमनो थाखाय जायगायाबो गोबां दंसोगारोमोन नाथाय दायो गोबां सोलायनाय फैदों दाब दाब जायगायावनो बांसिनानो ना हमनो थाखाय थाखाय गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायो आरोखि गोदो नाथाय न' खाथिफोरावनो जोंनिया न' सेरफोरावनो फोथारफोरावनो मोनला बायोमोन माइ गायनाय बे आलि माइ गायनाय आलि आलि बेफोरावहाय खाखि सानानैहाय नाखौ हमनाय नुयोमोन जेराव मेरावनो नाफोरखौ हमलाबायनानै मोनजाला बायोमोन आरोखि नाथाय दा दानि जुगाव बेफोरबायदि ना हमनानै जानायखौ एबा मोनजानायखौ नुनो मोनलिया। नायानो गैला नालाय आरो ओ ना हमनायाबो खमायलांनो हमबाय फोथारबोला जोङो नाफोर हमनानै मोनजालिया दानिया ना जायगाफोराबो एसे खरान जाबोनो हमबाय गोदोनि बायदि नं- लिया आरोखि
ओं दे बिदिब्ला नोंथां जोंना टाइमा जासिगोन नामाथाय ओ बिदिब्ला जोङो दोन्थ'लायनो हासिगोन नामा नोंथां दे बिदिब्ला।